हेलौ खोनादोंना नोंथां? अ नोंथाङा दायो मा खालामदों नोंथां?
आं दायो ओरैनो जिरायना दं नै।
अ दे बिदिब्ला मोजां नोंथां अब्ला नोंथाङा ओ फ्रिब्ला जोङो मोनसे दिनै मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदों नोंथां।
औ सावरायनो हागोन नों
औ अब्ला जोङो दिनै ओ बर'नि ना हमनायनि सोमोन्दै ओ रा सावरायनोसै नामा नोंथां? ना हमनाय नाहा मैहा खामनाय। औ अब्ला दे नोंथांनावनो सोंग्रोनोसै आं जे नोंथांमोननि ओनसो लाव मा मा रोखोमै ओ ना हमनाय जायो बा नोंथाङा ना हमनाय होनना बुङोब्ला मा बुजियो बेखौनो एसे बुंदो दे नोंथां
औ ओ ना हमनाय होनना बुङोब्ला जोङो दा बे जोंनि मिथिंगानि दैमा दैसा हाखर हालानिफ्राय जों गोरलैयैनो नाखौ बोखांनानै जोङो जोंनि जानाय आदार हिसाबै बाहायो जेरैबायदि जोङो नाखौ जोंनि दैमा दैसानिफ्राय जोङो ओ जेरैबायदि बलान बा बबेबा हाखर बेफोरो जायगाफोराव थानाय नाफोरखौ जोङो गोरलैयैनो ओ माखासे जेफोरदों नङाब्ला बोरसिफोरजों नङाब्ला बेखौ बान्दो थेनानै जोङो खखा सेन बेफोरजों हेबनानै जोङो सानानै जानाय जायो आरो जों लोगोसे जोंनाव जेखाइ खबाइ गोदोनिफ्रायनो बाहायबोनाय आइजें बेफोरजों जोङो जेखाइजों नाखौ हमनानै बा नाखौ गुरनानै जोङो हमनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां
थौले थौले ओ हाफोराव जोङो बेफोरबायदि ना गुरनाय बा बबेबा दंग' फोराव जों ना गुरनाय हाबाफारिखौ लानो हायो। बिनिफ्राय जोङो खबायखौ नाखौ लानो थाखाय बाहायनाय जायो। बेनि उनाव माखासे ओ दिदोमै थानाय दै गोथौ गोथौ जायगाफोराव जोङो जेरैबायदि जे आरो बोरसिखौ गोरलैयैनो नाखौ बोननाय आरो बा हमनाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लानाय जायो आरो आ अब्ला नोंथांमोननि ओनसो ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो नाफोरखौ माबोरै हमना जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना।
औ नोंथां ओ नोंथाङा जेरै नोंथांमोननि ओनसोलनि सोमोन्दै मारै माबोरैहाय नाफोरखौ हमनाय जायो नोंथाङा जेरै बुंलांदों बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदि आगजुफोर बाहायनानै ओ जोंनि ओनसोलावबो ना हमनायखौ नुनो मोनो नोंथां दा ओ जोंनि ओनसो लाव बिदिनो जेरै आगजुफोरखौ बाहायनाय जायो जेरै ओ खबाइ जेखाइ खादा आरो सेन खखा ओमफ्राय बोरसि फोर बोननाय बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन रोखोमनि आगजुफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो नोंथां ओमफ्राय दा ओ जोंनि ओनसोलाव बिदिनो ओ बिदि बिदि बेफोरबायदि आगजु खौ बाहायनानै जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा माखासे सुबुंफोरा ओ नाफोरखौ हमना लाबोनानै आगजुनि साहायै आगजुनि रेहायै नाफोरखौ हमना लानानै बाजारफोरावबो फानहैनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो नोंथां ओमफ्राय जोंनि ओनसोलाव ओ बिदिनो नाफोराबो गोबां रोखोमनि दं नोंथां। ओ जेरै बामि ना फिथिख्रि, नास्राय, ना गोरि ओमफ्राय ओ खुसिया बेफोरबायदि आरो एम एम्फौनि गेजेराव दङ ओ खांख्राइ, एंख्रब, लानजाय गोलाव ओमफ्राय गांजेमा। एम्बु बेफोरबायदि। गोबां रोखोमनि ओ एम एम्फौफोर ओमफ्राय नाफोरखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो नोंथां। दा नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबायदि ओ माने मा मा रोखोमनि ना मोनो नों थाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन। बो नोंथांमोननि जायगा जायगाफोरावनो दायो जेरैबायदि ना फोर मोननो थाङो थिग जोंनि ओनसोलफ्रावबो बै रोखोमनि नाफोरखौनो मोननो थाङो। जोंनि ओनसोलफोराव जोङो बांसिनै आ गोरै ना नास्राय ना। बेनि उनाव जोङो फिथिख्रि ना, मावा ना, बोथिया ना ओ बेफोरखौ नाखौनो जोङो बांसिन मोननाय जायो। बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलफोरावबो गो गो समाव जेरै खुसिया ना आरो बामि ना ओमफ्राय थोरि ना बेफोर नाखौबो मोननाय जायोमोन। नाथाय आथिखालाव जोङो बेफोरखौ। खौ बांद्राय मोननाय जाला। आ आथिखाल जोङो बेफोरबायदि नाखौ जोङो ओ फ्राय गोमालांनायखौबो मिथिनानै मोनदों। बिनि उनाव जोङो आरोबाव ओरैबायदि जों जानो थाखाय जों गावबा गाव दंग' जावनानै बा फुख्रि जावनानै लानायखौबो जोङो बांसिन नुनो मोनदों। बेयाव जों माखासे मोजां मोजां। हारिनि नाफोरखौ जोङो। जायो आरो बेजों लोगोसे जोङो माखासे जोंनि रांखावरि बिथिङावबो जोङो गावनि थांनानै। थानाय राहायाव जोङो रांखावरि बुथुमनायखौबो जों मिथिनानै मोनदों।
औ।
अब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो फुख्रि फि फुख्रि जावनायनि गेजेरजों बा नाफोरखौ फिसिनायनि गेजेरजों सुबुं माहारिया जौगानाय। ना लानो रोंदोंना?
औ नोंथां नोंथाङा जेरै बुंलांदों जे जोंनि नोंथांमोननि ओनसोलाव जेरै फुख्रिफोर जावनानै बेयाव ना फिसिनानै जानो थाखाय बा फालांगियाव फानहैनो थाखाय। रां आरजिनो थाखाय बेफोरखौ, खालामो नोंथांमोननि ओनसोलाव जेरै बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो खालामो। बिदिनो जेरै‌ अ फ्रियाव ख न'खरनि खना जायगा बा अ मोनसे जिय जा गाव न'खरनि हायाव खथा सेरसो फिसा बा गिदिर बेफोरबायदि फुख्रि जावनानै ना फिसिनायखौ जोंनि ओनसोलावबो नुनो मोनो नोंथां। आरो न'खराव। जानो थाखाय अ फिसा फख्रिफोरखौ, अ जावनायखौ नुयो नाथाय बेफोरबायदि फालांगि खालामनो थाखाय, अ ना फिसिनायनि थाखाय जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा गिदिर गिदिर फुख्रिफोरखौ जावनायखौ नुनो मोनो नोंथां। ओमफ्राय बिनिफ्राय बिसोरो। फाननानै बेफार फालांगियाव बेखौनो नाखौ फानै फानै रां आरजिनानै जिउ खुंलांनायखौबो नुनो मोनो नोंथां।
नांगौ थारैनो।
अ। बिथांमोननि ओनसोलाव जेनेबा बेफोरनि अनगायै गुबुन रोखोमनि जेनेबा ना हमनो थांनायाव। ओ। दानि जुगाव ओ मिसिनफोर बाहायो ना आ ओ बे फोरबायदि आगजुफोरखौ खर जेखाइ खबायाइ बेफोरखौ बाहायनानै, ओ नाफोर ओ दैमाफोराव हमनायखौ नुयो ना मेसिन बाहायनानै हमनायखौ नुयो नोंथां।
नोंगौ नोंथां नोंथाङा जोबोद मोजां सोंथि सोंदों। थिग जोंनाव गो दोनि जोंनि आगजुफोर जेरैबायदि जेखाइ बा खबाइ माखासे सानदेंगा बायदिसिना आइजेंजों। जोङो ना हमनाय खौ नुनो मोनदोंमोन नाथाय आथिखाल गोबां नाफोरा खमि लांनायनि थाखाय जोङो बेफोर आइजेंजों गोरलैयैनो नाफोरखौ हमनो हाला। जायनि जाहोनाव जोङो। दैफोरखौ मोजाङै सारथाबना लानानै फोरानना लानायनि उनावसो जोङो नाफोरखौ हमनोब्ला जोङो हमनो हायो बिनि उनाव जोङो गोरलैयैनो नाफोरखौ ह हमनायनि राहा हिसाबै जोङो बाहायो ओ बेटारिजों लाइन स‌'ट होनाय दैफोराव जायनि थाखाय नाफोरा गोरलैयैनो बै लाइन स'टजों ओ बो जानानै माखासे थरमोनि माखासे आधा मरा जानानै गोजावनांगौ जायो। बेफोरबायदि खालामनानैबो जोंनि ओनसोलफोराव माखासे जायगायाव नाफोरखौ हमनाय जायो। उम बेयाव बेयाव माखासे नाफोर जायबानाखि थैगोनां जिबि बेफोरो गासैबो खस्थ' मोनफायो आरो बे खस थ' मोननायावनो माखासे ओ जोंनि नाङै जिब जुनार बा बायदिसिना एम्फौ एनलाफोराबो थैफानो गोनां जायो। बेजों लोगोसे जोंनिबो एसे सांग्रांथि थानांगौ जायो। जायनि थाखाय बेफोरबायदि खालामनाया जोंनि जोबोद गाज्रि होननानै सानब्लाबो माखासे सुबुंफोरा बेफोरबायदि हाबाखौ मावनायखौ जों नुनो मोनो।
औ नोंगौ नोंथां।
बेनिउनाव जोङो ओ फ्राय गोदोनि आदब खान्थिजोंनो नाफोरखौ जेफोरजों सारनाय हमनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो आरो दैखौ सारथाबनानैबो जोङो नाफोरखौ हमनायखौबो जोङो उम ओ नुनो मोनबोगासिनो दङ'।
अब्ला नोंथांमोना बै ओ नाफोरखौ हमनानै माखासे ओ मा मा राहायै जानाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव ओ बिदिनो नाफोरखौ हमनानै जोङो ओ बिदिनो बायदिसिना रोखोमै जानाय जायो जेरै जों बेखौबो बेखौ फोराननानैबो दोननाय जायो बा लगे लग लगे लगे माने ओ लांदान लांदाननो बेखौ जानायबो जायो बा बेखौ ना गोरान खालामनानै दोननानै बेखौ मैगंफोराव उनाव जानाय जायो आरो ना मावाफोरखौ खखायाव मोननाय ना जोङो ओ जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा नाफाम फोर फेसेवनानै नाफामफोर बानायनायखौबो नुनो मोनो नोंथां।
नंगौ।
ओमफ्राय ओ बिदिनो माने फ्रायै नाखौ हमनानै लांनाय लोगो लोगोनो जोंनि ओनसोलाव सुबुंफोरा जायो आरो माने गोरान खालामनाय बारा नु बाङाखै आरो। बिदि होनजागोन। ओमफ्राय बिदिनो गोबां रोखोमनि ओंख्रिजों जायो जेरै थाइगिरजों नाजों मै थाजों ना आरो ओ आलुफोरजोंबो जायो बिदिनो ओ गोबां गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंफोरजों नाखौ जों जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। दा नोंथांमोननि ओनसोलावलाय बोरैथो?
नोंथाङा जेरैबायदि फोरमायदों बिदिनो जोङो माबा ना मोनोब्ला जों थाइगिर रोसिजों जायोब्ला जोङो मिलौहाबनाय गोथाव थावनाय सुवाद मोनो। बेजों लोगोसे जोङो मेस थाजों ना गोथां फोर लानानै जायोब्ला जोङो ओंख्रिखौ जोबोद थावनाय मोनो। थिग बे बायदिनो जोङो माखासे ओ नाखौ जोङो जुल ना आनथाइबो जुल जानायखौ नुनो मोनगोन आरो माखासे जेरैबायदि अनला बा सबाय अनला बेफोराव जोङो नाखौ एवफ्रामनानै गारसनना होयोब्ला जोंनि ओंख्रिया जोबोद थावनाया ओ जोंनि ओंख्रिया एसे सुवादसिन जायो होननानै जोङो मिथिनानै मोनो। आरो बेफोर बायदिनो जोंनि ओनसोलफोरावबो नाखौ जोङो हमना लाबोनायनि उनावनो जोङो बांसिन जाखानायखौ नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसे